हेल'
स
नोंथाङा खोनादों ना ओ नोंथाङा जुदि ओ सम होनो हायोब्ला आङो माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां हागोन दे
बर'फ्रा आरो आबाद गाहाय ओ आबाद गाहाय हारि माने जेरावहाय जोङो मोन म माइ आबादखौनो गाहाय आबाद होननानै साननानै लायो आरोना गुबुन गुबुन आबादफोरनि औ
नोंथां माथोखौ माथाखौ एसे फिसा खोनादों नोंथां एसे मबाइलनि खा जाल र ज औ खोनाबाय दे
औ जोंनि ओ बर' बर' हारिया जे आबाद गाहाय हारि होननानै जोङो ओ आबाद गाहाय हारि माने। जेरावहाय जोङो आबादखौ सोनारनानैनो माने गावनि जिउखौ बा न'खरखौ सामलायला ओ साम लाय लाङोबा जिउ खांनायावहाय माने आबादखौनो गाहाय होननानै ओ गोदोनिफ्रायनो ओ ओ न'खर सामलायबो गासिनो बेनि बेनि। बेनि गेजेरावनो जोंनिया माइ आबादखौनो माने गाहाय आबाद होननानै साननानै लायो। बेवहाय जोंनिया जोंनि बर'फ्रा माने माइ गायनाय माइ गायनायनिफ्राय लानानै ओ गायजेननायनिफ्राय लानानै हाल जुरि जेननाय हाल जुर जेननाय बेबाय जोबथा जोबथा ओ माइ गाय गायनाय बेवहाय माने माखासे नेमखान्थिफोर बाहायो बेवहाय बेनि गेजेरावनो जाबाय जोंनियाहाय हाल जांख्रा हाल जांख्राखौहाय नोंथांमोननि ओनसोल व माबायदि बा फालिनाय जायो बेखौहाय बायदि माने रंजानाय जायो ओ एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ। अ दा जोंनि ओनसोलाव हार जांग्राखौ माबोरै फालियो होनोब्ला गिबियावनो बे ओ जोंना जा दोरोङारि खेला हाल जांख्रा बेथ' गोदोनि समनिफ्रायनो नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनि ओनसोलाव बे हार जांखानि ओ फालिनायनि हुदाया दासिमबो दङ आरो दानि समाव बांसिनखौनो ओ फालिनाय नुयो बांसिनखौनो फालिनाय नुवा।
उम।
बिनि उनाव दा हाल जांख्रानि सानखालि लानानै बुङोब्ला जोंना ओ आबाद दाव माइ आबादखौ गासैखौबो गायखांनायनि उनाव जोबथा सानखालि जोंना हाल जां ख्राखौ फालिनाय जायो आरो दाहाल जांख्रानि सानखालि जोंना ओ न'खरनि बिगोमाया ओ आबाद फोथारसिम थाङो थांनायनि उनाव आबादथिलिनि जा माइ गायनायनि दोंब्रि आलि दोङो दोंब्रि आलि थायोना दोंब्रियारिनि मोनफ्रोमबो खनायाव माइ बाख्रि गायो आरो आइजोआ। माइ बाख्रि गायनानै बेवहाय गय फाथै जरा लानानै बेवहाय खुलुमो बेखौ बावनाय नि जाहोना जाहैबाय जे माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय जाहाथे जेबो गायनाय फुनायाव भुलबान्थि जानायखौ जाहाथे नि माहा होयो बेनि थाखाय एसे खुलुमनानै उम माइनावखौ न'सिम बरायना लाब मोनो लाहार फाहार खालामो आरो ओ बिदिनो न'खरनि बिगोमाया ओ थिंख्लि एबा बायदिसिना ओ मुवा लानानै बेवहाय माइ मुथासे खराव रुजुनानै न' फारसे लाबोनो एबा मायनावखौ बरायना लाबोनो नाजायो बे बरायना लाबोनो नाजानाय समावनो ओ जोंजों हेफाजाब होफानाय बायदिसिन ना आइजो बा हौवा माहारि गासैबो लोगो नांनानै बे समावनोमोन जे जोंना जा गोदो समनिफ्रायनो सोलिबोगा नाय दोरोङारि खेला हाब्रुनि हाब्रु गेलेनाय ओ बे हुदाया जोंनि ओनसोलाव दा दासिमबो दङ। ओ बिनि उनाव बिदि गेलेनायजों लोगोसेनो गोदो समनिफ्रायनो मोनसे नियम खान्थि जेरैबा बिदिहाय जोंना ओ बिदि मायनावखौ बरायना लाबोनोसै समाव ओ दुब्लिनि फारसे उनजा नायफिनहरनो मोना होननाय मोनसे हुदा दङ आरो ओ बेनि उनाव आइजोआ उम आइजोखौ सिगां सिगांगोमानि बरायना लाबोनानै एबा माइनावखौबो जों जोङो न'सिम बरायनानै लाबोयो लाबोनायनि उनाव ओ बिदिनो जोंना भाख्रिनि दर खरखङआव एबा ओ न'मा न'नि माइनाव खनायाव ओ जोङो बे माइ मुथासेखौ मायनावखौ बरायनानै दोनो आरो बेनि उनाव आ आ बि सानखालि जोंना बायदिसिना हेफाजाब होफानाय गासैखौबो ओ ओंखाम बोथिसे जाहोयो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बे हुदायाबो दङ जे बे सानखालि जोंना बायदिसिना मागो दमासियाव जानाय फिथा बायदिसिना जेरैहाय लावदुम फिथा। एन्थाब फिथा थावनि फिथा बायदिसिना बेफोर जानाय हुदाया दङ आरो नोंथां बेसां खालि ओ हाल जांग्राखौ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फालिनो थाङो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो हाल जांग्राखौ माबोरै फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
थारैनो नोंथां जोंनियाहाय उम आबाद गाहाय ओ हाय हिसाबै जोंहा माइ गायनायावनो ओ माइ गायनायखौ माने गोबां नेमखान्थि बाहायनाय नुयो जेरैहा आं ओ हाल जांख्राखौ माने हाल जांख्रानि सिगां आङो माने माइ माइ जे ओ आखाइ लाजेननाय होनोबा ग सा लाजेननाय होयो बेखौ बुंग्रोनांगोन बेखौ बुङाबा माने आद्रा थालांगोन आरो ना मानो होनोब्ला ओ ओ बर' ओ बर' आइजोआ माने जोंना माइ गायजेननाय समावहाय बा ओ नखरनि जायहाय माइ गायजेनगोन बेयावहाय जोङो माने बारायखौहाय ओ सायख'ना लायो आरोना बे बारायावहाय जोंना जेरावहाय मंगलबार बाराय बृहस्पति बाराय बेयावहाय ओ बांसिनानो माने मंगलबार बा रायखौबा ओ ओ सायखनानै लायो ओ जेरावहाय बे बै दिनखालि जि दिनखालि जों माइ गायगोन बे दिनखालि ओ नखरनि आइजोआ दुगै - दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै। दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै आं आलारि बाथि लाइजौ लानानै बा माखासे जायगाफोरावहाय बिबारबो होयो। आरो सोरबा सोरबा होयो ओ माने जोंनि ओनसोलाव आं नुनायाव आरो ना माने जायहाय आखाइ आखाइ गसा लाजेनगोन बे खालि। माने जोंनिया धुप धुना सावनानै आरो आलारि बाथ थि गय फाथै जरा होनानै सावो आलि खनायावहाय माने खुलुमनानै बेयावहाय थिया ओ खोथिया आखाथामनि मुथाथाम लानानै खुनजोंहाय थाव फोनो आरो बेवहाय बेखाय गायजेन गायजेनलाङो ओम ओ नखरनि गाहाय गाहाया बेनि उनावहायथ' गुबुनफ्रा गायो बेनि उनावहाय गायै गायै गायनाय जेलाहाय जोबथा सान फैयो बैदिनखालि माने गामिनि ओ जायहाय न' खाथि खालाफोरनि सिगांनि बायदिथ' गोजाननिफ्राबो फैला दाना बिदि फै फैलायनाय गायलायलायनाय नुनो मोनला हाजिरा खामला जोंनो गायो माने ओ बेफोरबायदिनो जिखिनि खालि गायगोन ओइदिन खालिनो बिथांमोननि ओनसोलाव जेबायदि नेम खान्थि खालामो एसेबां माने जोंनियावहाय बेबायदि खालामा आरो दायो गाय गोन जेनेबा माइ गायखांनायनि उनावहाय ओ जेला गायगोन गायखांनायनि उनाव माने दखरसे जायगा दोनो आरो बेयावहाय ननि गाहायखौहाय बाख्रि गायसननो होननानै।। माइ गायखांनायनि उनाव बाख्रि गायसननायनि उनावहाय ननि मानसिया बाख्रि गायसनबा हाय बेवहाय सानजा आरो साहा जानानै मोखां ओ गाग बाख्रि गायसनो आरो। गायखांनायनि उनावहाय हाब्रु फुनलायलायगोन बेबायदिनो जाय हालौवग्रा बेखौ हा ओ हाब्रु फुनगोन न'खरनि मानसिफोरखौ हाब्रु गेलेलायगोन बेनि उनावहाय जि माइ गायनायाव हेफाजाब होनाय ओ आइजोफोरखौहाय गासैखौबो जाहोगोन लोंहोगोन आरो एसेबां माने ओ जोंनिया बेबायदि माने गाजा गोमजायै फालि ओ सिगाङाव फालिनाय नुयोमोन दा नुला आरोना बांसिनानो मान ओ हाजिरा खामलाफोरजोंहाय खामलाफोरजों गायनाय नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो बेखौ माने एसेबां गाजा गोमजायै फालिनाय जाया आरो ना नोंथां
औ
आथिखालावहाय नोंथांमोननियाव माने बेबायदि माने ओ हाजिरा लानानै बे माइखौ गायो ना न' ज' ज' बिदि सावरि बादालि गाय गायलायलायो
औ नोंथां बेबो मोनसे खोथा। बे गोदोनि समावथ' बांसिन ओ बिदि गायलायनाय एबा सावरि गाय नाय बि हु दंङमोन नाथाय दानि समाव जोंनि ओनसोलावनो जा गुबुन ओनसोल नो जा बिदिखौ ओ जोबोद खम नुनो मोनो आरो नोंथां गावबा गाव गावबा गाव ओ बांसिन हाजिरा बायदिसिना लानानै गायनायखौ जाय जेसेबां थबनो हायो बिदि गायहांनायखौसो ओ नुनाय मोनो आरो नोंथां बिदि सावरि गायनाय हुदाया गैयाखौनो एबा गोमालांबायखौनो होननांसिगोन आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव
औ
औ
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथां माने बेबायदि
औ
गायलाय लायनाय माने बेबायदि हुदाया गैला आरोना बिदिनो हाल जांख्रा समावहाय न' खाथि फोरनि सासे सानैफोरा गायो
औ
दखनानि ने?
हेलौ